नोंथां औ नोंथाङा आंनि माथोखो खोनादों ना नोंथां? औ दा नोंथां आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ हरनाय जादोंमोन। औ नोंथां दा जोंब दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जोंनि बर' बर' हारियाव बानायनायजों जौ बिदै जौ गोरान आरो बेफोरबायदि जौखौ जों गोदोनिफ्राय माबायदि जों बानायनानै लोंबोयोमोन आरो बेफोरखौ जों फोरबोफोराव माबादि माबादि जों बाहायनाय जायोमोन? आरो बेफोरबायदि बाहायनायखौ बाहायनायनिफ्राय जों माबोरै ओम फेग्रा बायदिसिना बायदि लोंनायनिफ्राय जोङो गोब बां लोंनायनिफ्राय माबायदि जों राहा मोननाय बे नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन
औ औ हागोन नोंथां ओ जेरै जोंङो जौ बुङोब्ला जोंनि बे गोबां बर' हारिनि जौआ मोनसे गोबां माबा आरोना गोनांथार बुस्थु जिनिस लोंग्रा ओ मानो होनोबा जों नुनो मोनोदि ओ जोंनि ओ मा होनो ओ फुजा एबा बैसागु मागो दमासि काति बेफोर बायसा गोबां ओ मा होनो मोनसे मोनसे मा होनो बेखौ माबानाय ओ समाव नांगौ जायो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना ओ जोरै बुङोब्ला जोङो जौखौ बानायनायनि गुबै माबायानो जाहैबाय ओ ओ गुबै बेसादानो जाहैबाय एमाव एबा बाखार बे एमाव आरो बाखारखौ जौ बानायनायनि थाखाय जोबोर गोनांथार आरोना बे एमाव एबा बाखारखौ बानाय नायनि माबायानो जाहैबाय जेरै जों गिबियावनो बे एमावखौ बानायनो थाखाय गिबियावनो जोंनो एमाव बिलाइ एबा बिबार बेखौ नांथारगौ आरो ना ओ औ बेनि उनाव जोङो गोबां सुबुंफोरखौ बिदिनो गोबां बेसाद होदेरो नुुबोदों आरो जेनेबा जेरै खान्थाल बिलाइ एबा ओ जि मोनसे जि हाग्रानि माबा दं बेफोरखौ जोङो गोबां होदेरनायखौ नुनो मोनो आरो ना औ बे बे एमावखौ बानायनायाव जोङो गुबै गुबै एमाव बिलाइनि सायाव सोलाय गुबै माबायानो जाबाय माइं औ बे माइरंखौ जोङो गिबियावनो दैयाव नै बा थाम घन्टासोनि थाखाय सो गोरानै दोननाय जायो आरोना जाहाथे बे माइरङा गुरै जायो ओ बेनि उनाव जेब्ला नै आरो थाम घन्टासोनि उनाव जेब्ला बे माइरंखौ जौ ओ जों माबा खाङो ओ सोमखांनायनि उनाव जोङो थिखांना दोनो जाहाथे बेयाव सोम सोमनायनि दैफोरा जाहाथे ओ गलांनानै जाहाथे बेयाव दैफोरा जमा जाया बेनि उनाव जेब्ला बे दै ओ सोमखांबाय ओ थिखांनानै दोननाय माइरंनि दैफोरा जेब्ला गैया जालाङो बेनि उनाव जोङो बे खौ माइरंखौ दिंखि एबा मा होनो दानाथ' गोबां मेसिनारि ओ जिनिसफोर ओखारबाय जाहाथे जोङो गोबां मिक्सार ग्राइडार बेफोरावबो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो ना नाथाय जोङो गोदो गोदायनि माबा ओ हिसाबै जोङो बेखौ दिंखियाव बानायोबा साबसिन जायो आरो ना दिंखियाव देयोब्ला औ बे माइरंखौ जेब्ला दिंखियाव देयो ओ माइरंखौ लाबनानै दिंखियाव जोङो माइरंजों लोगोसे ओ बे एमाव बिलाइ एबा मोखोना बेखौ लोगोसेनो देफानाय जायो आरोना जाहाथे बेयाव ओ मोननैबो जिनिसा ओ माबानानै ओ लोगो नांनानै जाहाथे मिक्स जायो बेनि उनाव ओ बे मोननैखौ देखांनायनि उनाव जोङो बेयाव ओ मोनसे मोजां ओ मा होनो बेखौ सो दाला एबा माइबा मोनसे जि बुस्थु लानानै बेआव जोङो दोननानै दै सोम दै एसे होना सारस्रिनानै बेखौ जोङो ओ गथा मिलायलायना लायनाय जायो आरो ना जाहाथे बेखौ जोङो सो मा होनो लारु बा एबा लाद्रा खालामनो जाहाथे थे ओ मा जायो बेखौ मा होनो गोरलै जायो जेब्ला बे माबाखौ ओ लारु एबा माबा खामखांनायनि उनाव जोङो ओ मोनसे माबा लानानै नै मोनसे जों बुसथु लानानै बेयाव जोङो लाद्रा खालामामनानै दोननाय जायो आरोना ओ दोनखांनायनि उनाव बेखौ जेब्ला लाद्रा खालामखाङो बेखौ जोङो ओ फोराननो एबा माबानो थाखाय जोङो सानसे बा साननै हियाव खोबनानै दोननाय जायो आरोना बेयाव जाहाथे बेक्टिरेआ एबा मै मा होनो बेखौ ओ मैखुनफोरा जाहाथे बेआव जायो ओ इदिजों लोगोसे से जोङो खोबना दोननायजों लोगोसे जोङो सम सम सानदुङावबो फोराननो फोराननो थाखाय दोननाय जायो आरो ना जाहाथे बे एमावा गोरा जायो जेब्ला बे एमावारि ओ थार थियारि जालाङो ओ जौआव होनो थाखाय थाग थियारि जायो अब्ला जोङो गिबिआवनो जौनि जौ बानायनायखौ ओ हमदांओ आरो ना ओ जेरै जोङो जौ बानायनायाव गुबै गोनांथि जाबाय ओ माइरं बे माइरंखौ जोङो ओ न'नि माइरं एब बा गोबां जेरै हाथाय बाजार एबा दखानफोराव मोननाय माइरंबो दं आरो ना बेफोरखौ लाना फैनानै जोङो गिबिआवनो ओंखामखौ जा बायदि सङो बेफोरबाय संगना लायो आरोोना संगोरना लाखांनायनि नि उनाव जोङो ओ बेखौ बे ओंख संबाय बेखौ गुसु जाहोनो थाखाय जों आ प्लासटिक एबा लाइ बिलाइ फोराव जोङो बरननानै दोनो आरोना जाहाथे मानो होनोब्ला बा लांदां जायगायाव दोनोबा जाय गुदुं बुसथु बेफोर गुदुं बुसथुफोरा थाबैनो गुसु जायो आरो आरोना
नोंगौ नोंथां नोंगौ
ओ माइ ओंखामा गुसु जायो अब्ला जों बेयाव अब्ला जोङो मा होनो बेखौ एम एमाव एबा बाखार जा बाखारजि दोङो बेखौ जोङो ओ गिबियावनो गुनदै खालामग्रोना लानाय जायो आरो ना जाहाथे ओंखामाव ओ लगायनायाव जाहाथे गोरलै जायो जेब्ला बेखौ ओ
गुनदै खालाम खाङो गुनदै खालामखांनायनि उनाव जोङो जा बाखारो बेखौ ओंखामाव गलायनाय जायो आरोना आरो बेजों गलनायजों लोगोसे जों दै एसे एनै साबस्रिना होनाय जायो आरो जाहाथे थे बेयाव मिक्स जानायाव हेफाजाब होयो बेनि उनाव जोङो जा ओ बाखार आरो उम ओंखामखौ जा ग'लायखांबाय बेनि उनाव जोङो ओ‌ बेखौ मोनसे ओ बालथिं एबा ओ जेरै ओ मा होनो बेखौ खानथा बेफोराव सोनानै दोननाय जायो आरो ना जाहाथे बे जा ओंखाम बेयो सेवनानै बेयाव ओ रोसि सोमजियो आरो बे रोसिखौनो जोङो जौ गिसि एबा जुमाय बुंनाय जायो आरोना
नोंगौ नोंथां नोंगौ
बे जुमायखौ ओ जों नुनो मोनोदि गोबां ओ जोंनि बर' समाजाव गोबां सुबुंफोरखौ लोंनाय नु नुनो मोनो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेनि उनाव जा जुमाय ओंखारबाय जुमाय ओंखारनायनि उनाव जोङो ओ जौ गोरान एबा बेखौ दिहुननो थाखाय गिबियावनो जोङो ओ अर अराव माबानानै दिहुननाय जायो। माबा होनानै दिहुननाय जायो आरोना औ बे जौफोरा ओ जोंनि बर' समाजाव मोजांबो एबा गाज्रि मोन बाबो गोबां माबा सोमजि होदों आरोना जेरै जों गाज्रि माबाखौ बुंनो थाङोबा जै बेैहाय जौ सेरेबनो माने मानसिफोरा हस गैयि जानानै न'खर फोराव दुम दांफा खालामनाय बिसि फिसायफोरखौ बुनाय एबा न'खराव
न थानांगौ।
बेमार आजारजों गोदोनानै थानाय बेफोरबायदि साहाखौ जों नुनो मोनो आरो।
नोंखौ नोंथां नोंगौ।
नोंथाङा जौ लोंनायनि बागै एसे माबेसा बर' समाजा माबेसा गोहोम खोख्लैदों बेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां गोदोथ' बर' हारियाव गोबां जौ जौ बानाय जौ बानायनानै न'खर न'खर जौ बानायनानै जोङो गोबां जौ बाननानै फेनाय फेनायखौ जोङो नुनो मो नों नाथाय आथिखालाव दा जों सिना रोखोमनि जों हाथथाय बाजाराव मोननाय नङाब्ला जोङो वाइन सप बायदिसिनाव गोबां लाल बायदिसिना मोननायखौ जों दा आथिखालाव जौ बायदिसिनाखौ लोंनायखौ नुलिया थेवबाबो जोंनि बर' समाजाव फोरबो बायदिसिना जायोब्ला जोंनो गि गिबियावनो जोंनो जौखौ नांग्रोगौ बेनि थाखायनो जों बर' हारियाव गोदोनिफ्रायनो जोङो एंगारनाय हायैबो होनजायो। बायदि जौ बिदै जौ गोरान बायदिखौ जोङो खालामनानै बेखौ जोङो संनायखौ नुनो मोनो। नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांबाय जौ बारायनायनि बागै बेफोरबायदियैनो जोंनि जोंनि बिथिंबो बेफोरबायदि बेफोरबायदिनो जौ बिदैनिफ्राय जोङो बे जौ बिदैखौ जोङो लोंखां लोंखांनानै बेयाव जोङो जौ जेब्ला जौ बिदै बानायनो थाखाय रोसि गैला अब्ला जोङो दैखौ होनानै जोङो बे जौ गोरान जौ गोरानखौ जोङो खालामनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो जौ सोरबाबा जौ गोरान खौ लोंना मोजां मोनो सोरबाबा जौ बिदैखौ लोंना मोजां मोनो। बेफोरबायदिनो बिसोरो गावबागाव बर' समाजाव फोरबो जायोब्ला सोरबाबा जौ बिदैखौ लोङो सोरबा जौ गोदानखौ लोङो बेफोरबायदिनो बे बर' हारिनि फोरबो बायदिसिनाखौ जोङो गुबुननिफ्राय जोङो जौ बायदिसिना बाहायालासिनो जोङो जोंनि बर' हारिनि संनाय जौखौ बाहायनानै जोङो फोरबोफोरखौ खुंनाय जाया आरोना नोंथां।
औ औ औ
अनगायैबो जोङो बाय गोबां सुबुंफोरखौ जोङो नुनो मोनोदि बिसोरो गाव नि सोलेर देहाफोरखौ नायालासिनो नङाब्ला बिसोरो गाव न'खरनि उम गथ' गथाया उम उम सानालासिनो बिसोरो गोबां गोबां जौ गोबां जौ लोंनानै ओ बिसोरो न'खराव दावराव दावसि बायदिसिना खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनि थाखाय बिसोरो गोबां न'खराव दुखु दुखु सुखु गैयैखौबो जोङो नुनो मोनदों आरोना। नोंथां। दा जौ लोंनायनि थाखायबो गोबां हा गोबां सुबुंनि जिउफोरा खहा जादों जेरैखाय सोरांब्लानो गुबुन बायदिसिना सुबुं दङ बिसोरो सोरांब्लानो जौ नांगौ नङाब्ला बि सोरनि देहा सोलेरा गोजोना नङाब्ला बिसोरनि देहाया खमफियो बायदिसिनाखौबो जों नुनो मोनदों बेनि थाखायनो बिसोरनो जौ बायदिसिनाखौ नांगौ जायो बेनिखायनो बिसोरो सानसेयाव ए से जेब्लाबो बिसोरनो जौनि गोनांथि जायो। आरो गुबुन दंबावो जेरै बिसोरो गोबां लामा दथायाव गोलैसो ना थायो जेरै फेनानै बेफोरबायदिखौबो जोङो हा नुनो मोनो नुनो मोनदों आरो जो ङो जौ लोंनानै जों गारि मथर बायदिसिना जों सालायोब्लाबो जों एक्सिडेन्ट जानानै जिउ गोमानायखौ जों नुनो मोनदों।
दे होमबा न' नोंथां जोंना समाबो जौबाय
थां लोगो नोंथां